हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ नोंथाङा ओ मा खालामदों नोंथां?
औ नोंथां बेबादिनो दं ओरैनो जिरायनानै।
औ। नोंथाङा ओ सम दङबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा रायज्लायनो हागोन।
औ। नोंथांनियाव आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय
औ औ।
था एम्फौखौथ' बर' आइजोफोरा गोबां लानाय नुयो नङा होनोमबा नोंथां दास सान्दिबो ओ बे लाथा एम्फौखौ माबादि फिसिनाय जायो। आरो बेखौ फिसिना माबायदि मुलाम्फा मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां गोबां मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा आंनियावहाय। ओ लाथा एम्फौ होननानै बुङो ब्लाथ' बे मोनसे जोंनि नागारनो हायै बर' हारिनि बा बर' समाजनि मोनसे बाहागो। लाथा एम्फौखौहाय जों गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बर' आइजो बा बर' न'खरावहाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। लाथा फिसिनायजों लोगो से बर' हारियाव गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो। बे लाथा एम्फौखौनो जों ओ फिसिनानै गेदोर जायोब्ला फाननानै एबा जानानै खौहाय जों नुनो मोनो बर'आव बर' हारियाव। ओ लाथा फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओयो मा ओ इन्दि बिलाइखौ नांग्रोगौ। बे इन्दि बिलाइखौहाय जों बर' न'खर न'खर नुनो मोननायानो जायो। गासैबो न'खरावनो नुफ्रामोआनो। ओ बर' न'खरनि अनगायैबो बे ला-लाथा एम्फौ फिसिनाय जा बिलाइ इन्दि बिलाइ बेखौहाय ओ गुबुन हारिफोरनि न'खरावबो नुनो मोनो जों। बेफोरखौहाय जों नायगिरै नायागिरै हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो ओ हारथिंनानै ओ लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय लाथा एम्फौनो जाहोनो खानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। बे ओ लाथा एमफौ फिसिनाया ओ गिबियावनो लाथा एमफौखौ फिसिनो था जोंनो लाथा एमफौ बा लाथा जोलै नांगौ जायो बे लाथा जोलैखौहाय जों बबेनि फ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला लाथा एम्फौआ ओ जा ओ खानथावख्रि जायो बे खान्थावख्रियावहाय ओ सिखिरिनिफ्राय ओंखारनानै बे लाथा बिदैया दैयो बेनिफ्रायनो जों ओ लाथा एम्फौखौ मोननाय जायो गिबियावनो बे लाथा एम्फौखौ ओंखारनाय समावहाय गोरलैयावहाय बेखौहाय ओ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौहाय सिफ्ले सिफ्ले लाथा एम्फौ फिसाया जानो हानाय बायदि फिसा फिसा मिहि खालाम खालामनानै होनाय जायो बेनि उनावनो एसे एसे गेदेर जाहां गोदोर जालाङोब्ला जों ओ इन्दि बिलाइ गोदोर गोदोरखौहाय जाहोनायखौ नुनो मोनो। थिक बेफोरबादिनो गोबां समनि उनाव गोबां साननि उनावहाय लाथा एम्फौआ गोमोनफैयो। जे बे लाथा एम्फौ गोमोन फैनायखौ जों ओ गिबि खेब लाथा एम्फौ गोमोन फैनायखौ जो जों अजा होननानै बुंनाय जायो बे लाथा एम्फौआ बेबाय दियैनो गोमोन फैनायखौ जों नुनो मोनो बे गोमोनखौहाय जोङो हमनानै ओ माबा मोनसे थालिर बिलाइ एबा हिफोरावहाय दोननाय जायो बेनि साननै सानथाम उनावहाय बेयो फिथै ओ फिथोब दौ दैखांना फिथोब खांनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जायो। जानो थाखाय जों बे फिथोबनिफ्राय ला था एम्फौखौहाय जिरनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो जों बे लाथा एम्फौनि फिथोबखौ फाननानैबो गोबां रोखोमै रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बे लाथा एम्फौनि फिथोबाहाय ओ से केजियावनो ओ दाइनजौ गाहामखौ जों खोनानो मोनो। ओ बे लाथा फिथोबनिफ्रायनो जों खुन्दुं बानायनानै जि दानायफोरखौ नुनो मोनो। बे लाथा एम्फौनि ओंखारनाय फिथोबा ओ गोबां गोबां रोखोमनि राङारि बिथिं ङावहाय गोजौ थाखोआव जायगा मोननायखौ जों नुनो मोनदों। बे लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुंजों बानायनाय जा जि जोम बेफोरो गोबां रोख खोमनि ओ बेसेन गोसा ओ जोंनि बर' हारियावल' नङा बे लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय फिथोबनि खुन्दुंजोंहाय बानायनाय जिखौहाय गुबुन गुबुन हारि बा गुबुन गुबुन ओ समाजावबो जों लानायखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो जोंनि बे बर' हारियाहाय जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदो गोदायनि बर' आइजो फोरा गोबां रोखोमनि लाथा एम्फौ फिनानै गावबा गावनि न'खरखौहाय सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव बेफोरबादि लाथा फिसिनाया एसे खम जादोंब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो बर' हारियाव बेयो जोबनानै थाङाखै। लाथा एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबादि होननानै बुङोब्ला जों गुबुन हारिजों ओ बे लाथा मोन लाथा एम्फौआहाय बर' हारिनि बा बर' समाजनि जाग्रा मोनसे मुवा होननानै ओ जों मोनथिजानायखौ खोनानो मोनदों एबा जि आइ टेक मोननायखौबो जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियाव ओ संनानै जानायनि अनगायैबो ओ गोबां रोखोमनि गोदोर गोदोर हटेल फोरावबो जों लाथा एम्फौखौ फाननाय नुनो मोनो। लाथा एम्फौखौ गोबां रोखोमनि ओंख्रिजों जानाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो। जेरैबादिहाय अनला खारैजोंबो जानो हायो। जों थास' बिथ्रि बा थास' फोरजोंबो जानायखौहाय नुनो मोनो। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिजों लाथा एम्फौ जानो गोथावमोनो आरो ओ नों थाङाबो ओ बेबादिनो नोंथांनि ओनसोल एबा गामिफोरावहाय लाथा एम्फौखौ फिसिनाय नुदोंना नुवाखै बा नुदोंब्ला माबायदि लाथा एम्फौआ जानो
आरो लाथा एम्फौखौ फिसिनायजों लोगोसे माबादियै बर हारिया जौगालांदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओ बिदि साखाथियावथ' ओ गोबां न'खराव जोंङो नुनो मोनाबाबो जोंङो नखरफा नखरफा जों नुनो मोनो नोंथां। ओ
औ
बिथांमोना फिसि ओ लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ न' खरनि नांगौ बायदि फिसा-फेनला मुवा बेसाद बायनोबाबो ओ बिथांमोनहा बेफोरजोंनो ओ बायफुंनो हायो ओ न'खरफोरखौ जों सामलायलांनो हायो बिदि बुरजा बुरजा जोंङो लोगो नाङै नाङै लानाय खौ जों नुनो मोनो। ओ जानोथ ओ लाथा एम्फौखौ जोंङो जानोथ जोबोर गोथाव जायो बिदिनो गलाफोरावबो जोंङो ओ बिदिनो बरफोरनि फोरबो एबा गुबुननि ओ फोरबोफोरावबो जोंङो ओ‌ बिदि फांसनफोर जानाय नुबा जोङो ओ बेफोराव जोंङो दखान होनायखौ जों गला होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बरफोरखौ
औ, नंगौ।
ओ प्लेटसेफोरावनो जोंङो ओ गोबां दाम होनानै जानायखौ नुनो मोनो। बिदि ओ सेजौ नैजौ होनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो।
औ
जोबोद बेसेन गोसा बियो ओ गोथाङै फानबाबो ओ बेसेना गोबां मोनो। ओ बे खौ ओ गोबां रोखोमनि जायो होननानै नोंथाङाथ ओ खोन्थालांबाय नङा होमबा नोंथां? ओ बेनि ओ बे लाथा एम्फौखौ ओ जेनेबा ओ‌ जोंथ' फाननायखौ बर' आइजोफोरखौ गोबां नुयो। ओ हाथाय बाजारफोराव फानथिंनाय फोरखौबो बिनि अनगायैबो जोंङो ओ फिथोबखौ जोंङो ओ‌ बिदिनो फिथोबखौ जोंङो ओ जोंङो रुनानै ओ बिदिनो दै गुदुङाव जोंङो खान्थायाव होनानै रुनानै जोंङो जेब्ला बियो गुसु जायो अ-अब्ला बेखौ ओ सानद्रिफोराव जोंङो बोखांनानै बेखौ ओ थावख्रि लुनानै ओ जि सोंना दानायबो नुनो मोनो नङा होमबा आइजोफोरखौ।
औ नोंगौ नोंगौ।
गोबाङानो जोंङो खम नुनो मोनो ओ‌ गोबां ओ आगोलहाय गोबां दंमोन थावख्रि लुयै लुयै ओ जि दानाय नांगौ बायदि गावनिबो गुबुन फोरनि नखरनिफोरखौ नांगौखौ सुफुंनाय आरो बिदि ओ फाननो थाखायबो जोंङो ओ बिदि लुनाय दासान्दि जोंङो एसे खम नुनो मोनो समनि आंखाल नालाय बिथांमोनाबो ओ गासैबो माने ओ गुबुन गुबुन खामानिफोराव जोबोद बेस्थ थायो। बिदि जेनेबा ओ गाव जि दि ओ खामानिनि थाखाय बेस्थनि थाखाय जोंङो ओ दाना लानो लुना लानो हायाबाबो जोंङो हाथाय गलाफोराव जोंङो बायब्रबनानै लायनायखौ जों गोबां- खोनो नुनो मोनो दानि जुगाव ओ जोङो गोबां बायना गानो, बर'फोराबो ओ बिदि दानाय द'खना फोरखौ जोङो न'आव दास्लाबनो हायाबाबो जोङो बाय नायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ, बिदिनो ओ इन इन्दि जियाथ' जोबोर दाम नङा होमबा नोंथां ओ फास्राबाबो
ओ गाननाय दाबाबो ओ जोमनायबाबो जोंनिया ओ बिदिनो हौवाफोरनि वासकट, बो जोङो बिदिनो गस्लाबो नुनो मोनो, ओ जोङो इन्दिनिखौ ओ बर' आइजोफोरखौ जों गो बां हाथाइ बाजाराव जोङो ओ फाननानै, ओ फानथिंनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो, हाथाय बाजारावथ' ओ दानि दिनाव जोङो बर' आइजोफोरखौ गोबां नुयो बिदिनो बिदिनो द'खना फारसा बिदिनो ओ जोमग्राफोरखौ जों गोबां ओ बायदि रोखोमनि जों आ आगर एरनानै फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो इन्दि सिखौ बो बिदिनो थावख्रि लुनानै ओ जि ओ दानायावबो बिथांमोना गोबां बर'फोरनि आग आगर बिदिनो ओ दिंखिया बिलाइ दिंखिया बिजौ बिदिनो फारेव मेगन ओ, बोग्रि बिबार ओ हाजो आगर बायदि बि बिथांमोना ओ ओजोङो आगरखौ एरनानै ओ बायदि गाब, नि जोङो आगर एरनानै बिथांमोनखौ जोङो फान्नायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ, दानि दिनावथ' बिदि न'खरफोराव ओ इन्दि जि ओ बिदि बारा, दानायखौ नुनो मोना नाथाय जोङो ओ बुंनो थाङाबा बर'फोरा दा बिदि, जोबोर गिदिर गिदिर दारिमिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ओ दारिमिन गायसनबाय, बिथांमोना बेहाय उम गोबां ओ जि दिहुननानै जोङो गोबां जौगालां फुनायखौ नुनो मोनबोदों ओ गोदोनि दिनाथ' बिदि सोलोंथाइनि जुग अ जुगाबोथ' थ' ओ सोलोंथाइ जुगबाबो बिथांमोनहा बारा सोलोंथाइ लानाय जायामोन बिनिखायनो बिथां, मोना गोथौवै साननो रोङामोन ओ मादि ओ खालामबा मादि जागोन बेखौ बारा, सानस'नो रोङि बिदिमोन ओ दानि दिनाव गासैबो गोनोखोआरि जुग ओ गासैबो सोलोंथाइजों खारफालांनाय जुग ओ बिथांमोना गासैबो हमदांनो मोनो मोनथिनो मोनो, ओ बिनिखायनो बर'फोरा ओ आगोलनि बायदि ओ बिदि, गोलैसोना थायाखै जौगालांगासिनो बिदि जि जोम बिदिनो दानानै इन्दि, जिफोरखौबो ओ गोबां दाम बेसेना गोबांना बिनियाबो ओ जों जोङो गोबां आरजिलांनायखौ जोङो आवगायलांनायखौ बर'फोरखौ जोङो गोबां नुनो मोन्दों,
औ औ
नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि थावख्रि लिरनानै जि दानायखौ नुयो नामा? नोंथां दासिमबो।
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ दासिमबो नुनो ओ बेफोर, थावख्रि लानाय एबा सि दानायखौहाय नाथाय गोबां रोखोम नि गोबां खम जानायखौहाय नुनो मोनदों थेवब्लाबो एसे एनै दं जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबादि ओ
औ बिथां औ औ औ नोंथां बिदिबा जोंनिया आ समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां, ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनानै आंजों राय रायज्लायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ, मिथिखोबो ओ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनथिबाय आङो नोंथां नोंथां निसि जोबोद जबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे होमबा बिद
औ औ दे
औ